आ नोंथाङा खोनादों ना?
खोनादों।
नोंथांखौ ओ गोजोन बेलासिनि आंनिफ्राय गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय।
आ नोंथांनिसिमबो
आ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दं?
आं ओरैनो दं।
बिदिब्ला नोंथां आंबो ओरैनो दं नोंथां। बिदिब्ला नोंथां नोंथा नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन नामा? आंजों ओ मोनसे आयदानि सायाव ओ सावरायनो?
हागोन नोंथां। सायाव सावरायनो
बिदिब्ला नोंथां ओ बर'नि दोरोङारि ओंख्रि जायफोर ओंख्रिफोरखौ बर'आ सिगांनिफ्रायनो संनानै जाबोदों ओ बै ओंख्रिफोरनि सायाव ओ सावरायनो होननानै आं नोंथांजों सानदों नोंथां जेरै ओ बर'फ्रा सिगांनिफ्रायनो संनानै जाबोनाय ओ सबाय साम' ओ बे सबाय साम'खौ नोंथांमोननि ओनसोलाव बा नोंथांमोननि गामियाव माबोरै संनानै जायो बेनि बागै नोंथाङा ओ गुहारै आंनिसिम फोरमायथिहरनो हागोन ना?
हागोन नोंथां। सबाय सबाय साम' होनोबा जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि जाग्रा मोनसे ओंख्रि ओ जोङो सबायखौ जोङो फोगोरो गिबियाव। बेनि उनाव जेब्ला बे ओ माइ गायनाय जे दैज्लां सेयाव जोङो माइ गायनायजों लोगोसे जों सबाइखौबो फोफाखायो। दा बेयाव ओ सबायखौ जेब्ला ओ बिनि सबाया बिदि दे जौनानै जेब्ला फिथाइ महराव फैयो अब्ला बेखौ फुनानै लाबोनानै न'आव मारा होफैयो मारा होफैनानै उन-उनाव ओ मोसौजों बेखौ ओ मारा होखांनानै जेब्ला बिनि सबाइया आलादा आरो सबाइनि जे बिफां बेखौ फिफांखौ आलदा खालामनानै जोङो बेखौ ओ लाबोनानै होख्रेमनानै ओंख्रि महराव जायो जों दा बेखौ होख्रेमखांनायनि उनाव आरो ओ सा माबाखौ साम'खौ साम'खौ जोङो जोंनि आ माबायाव जे जोंनि बे गामिनि दंग' जाम्फैयाव मोनखायो नालाय नोंथां दा बेखौ लानानै फैनानै जोङो साम'नि जे ओ खौ दसे सम दोननानै माने साम'खौ खिगारहोनानै ओ आरो साम'खौ साम'नि खिबुखौ माने नांङा बेखौ दानस'नानै आरो साम'खौ नांगौखिनि ओ साफा खालामनानै नांगौखिनि फुगारनानै बेखौ सबायजों संनाय जायो आरो नोंथां आरो बै सबाय जे फिफां बेखौ फिफांखौ जोङो खारदै महरावबो जोङो सावनानै बानायनाय जायो नोंथां।
नंगौ नोंथां
दा नोंसनिथिंबो बे सबाय आरो साम' बेखौ बिराद जायो नङाना?
नंगौ नोंथां थारैनो जायो हो नोंथांमोननि ओनसोलाव ओरैनो मा मा रोखोमनि साम'फोर मोननाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
साम'खौथ' जोंनियाव ओ बे साम' खान्दा ना मा होनो फिसा साम' खान्दा ओमफ्राय साम' बै गोलाव ओमफाय साम' लादाय मोनो जोंनि गामिगिरियाव औ बांसिन गोथावसिन होननानै बुङोब्ला जोङो बै बे साम' गोलावखौबो जायो जों गोथावसिन ओमफाय बे औ साम' लादायखौबो जोङो ओ लाबोनानै बिदि सिंनि मोदोमखौ एरननानै बेखौनो जोङो एवनानै जानाय जायो आरो नोंथां। नोंसिनिथिंबो मोनो नामा? इखौ
मोनो नोंथां मोनो जोंनि खिबो मोनो ओ नोंथां साम'जों ओ सबायखौ साम'जों संनायनि अनगायैबो गुबुन मा मा मैगंफोरजों ओ साम'खौ संनाय जायो नोंथाङा फोरमायथिहरनो हागोन नोंसिनि हालामाव
जोंनिथिं जायो नोंथां जेरै-जोंङो जों साम'जों दालिजोंबो लगायनानै जायो जोंनियाव ओ सा औ साम'जों ओ सबायजोंथ' जाखाबाय। आरो साम'जों जोङो अनलाजोंबो होनानै जायो फ्रायनो साम'जों बांसिनै ओ गासैजोंबो माने एसे मिलायनाय कमबिनेसन मिलायनायजों होनानै जायो। नोंथां जोंनिथिं नोंसिोरनिथिंबो जायो नामा? बेखौ
औ जायो नोंथां
जेरै आरो बे सबाय सबाइखौ ओ नोंसिनिथिं जेनेबा मा माजों जायो एसे खोन्थानो हागोन ना?
ओ सबाय मैगंखौ ओ जोंनि ओनसोलाव ओरैनोथ' फ्राय उम सा साम'जोंनो जानायखौ नुनो मोनो ओ आरो बेनि अनगायै ना गोरान ओ सयाबिन बेफोरबायदि मैगंजों उम सबाय ओंख्रिखौ संनानै जानायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो नोंथां सबायजों साम' संनाय होननानै बुङोब्ला नोंथांमोननिजों फ्राय ओ जोंनियाबो एखेफ्राम ओ जोंनि ओनसोलावबो दैमा दैमा बा जाम्फैफ्राव थांनानै साम'फोरखौ हमनानै लायो आरो जोंनि ओनसोलनि गाथोन बा दैमाफोराव मोनथाम रोखोमनि साम'फोर मोननाय जायो बेफोर जाबाय साम' गोलाव साम' दानाय हाय आरो साम' लादाय नाथाय ओ जोंनि ओनसोलाव साम' लादायखौ ओंख्रि जानाय जाया खालि बेखौ फ्राय जानाय जायो। ओ औ नंगौ नोंथां बे साम' लादैखौ रुनानै बिनि दाखोन बा संख्लाखौ गारनानै मोदोम बाहागोखौ एरख'ना इ मैथा बांगाल मैथा गोजा बा नेर
नेरसोन
बैफोरबायदिजों फाजा एवनानै जानायखौ नुनो मोनो नोंथां आरो जायबा साम' गोलाव मा साम' दाहोनाय आ बे खौ आइजोफ्रा दैमानिफ्राय खनना ना सानसे सोमनानै दोनगारो जा जाहाथे साम'आ जानाय मैलाफोरा आ खिगारो आ बेनि थाखायनो सानसे सोमनाय जायो आरो अखानायै बे साम'नि ए मोखां बा दाखोनखौ बिजि बा सु बेजों खायखनानै आ बिनि खिबु बे खिबुखौ आ सिखा बा फाल जायखिजाया गोबौ बुस्थुजों दानखनानै दानसनाय जायो। आरो बिनि बिखुङाव थानाय बादामालि बा मैलाफोरखौ आ गोजों खालामनो थाखाय मैगं खादायाव नङाबा मना बा बस्थायाव सोनानै जांख्रिनाय जायो। खमबा मैगं खादायाव बेखौ लेबु बा नारें खारजि बेफोरखौ होनानै आ से घन्टासो बा नै घन्टासो मोजाङै मानजिनायखौ नुनो मोनो नोंथां आरो बेबायदिनो गोजों जायोब्ला बेखौ आ दसे सम दैयाव सोमनानै दोनो आरो सबाय ओंख्रिजों सङोब्ला हानि सबाइ खौ सिगांग्रो एवनानै लायो आरो बेनि उनावहाय बेखौ बथल बा जायखिजाया सुख्रमग्रा मुवाफोरजों उम सुख्रमनानै लायो आरो बेखौ आ प्रेसार कुकार आथिखालाव प्रेसार कुकाराव होनानै रुनाय जायो आरो जेब्ला साम'खौ आ थाव गुबबोजों एवनानै मोजां गोदौहोलायो अब्ला बे समाव रुनानै लानाय सबायखौ होसोनाय जायो आरो बेबायदिनो से घन्टा बा नै घन्टासो आ सामखौ सबायाइखौ संनाय जायो जाहाथे सोबनायाव साम'आ गयो। आ आरो साम' संनायाव गोबां मस्ला मस्लि होनांगौ जायो मोदोमनायनि थाखाय नोंगौ नोंथां आरो जोबनायाव न'निनो बारि खनायाव थानाय दुन्दिया बा मुगा दुन्दिया होयोब्ला बा बां सिन गोथाव जायो होन्नानै
थावसिन थारमानि औ औ नोंथां जोङो आरो खारदैफोरबो होनाय जायो मिलौनायनि थाखाय औ बे खारदैया उम सोरो जोंनि माबानिफ्राय मोना होमबा नोंथां
जोंनि ओनसोलाव खारदैखौ
नि माबाया सबागनि बे फिफाङा सबायनि फिफांनि जे बेखौनो खारदै बानायनाय जा दे होमबा
नोंगौ नोंथां जेब्ला सबायखौ मारा होनानै आ बिनि बासा बा थारा बेखौ सावनानै बानायनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलाव थालिर आइथिया बे थालिर आइथिया बिफांखौ दानफायनानै बेखौ फोराननानै सावनाय जायो आरो दैजों बायनाय
औ जोंनि दोरोंङारि जाग्रा होनबा बेबो मोनसे नंङा होमबा? जोंथ' जायो जोंनिथिं बिराद जायो बेखौ नोंथां। नंगौ नोंथां, जे आरो सबाया नोंङो ओह साम'जोंल' जाजाया सबाइखौ अमाजोंबो जायो। नोंगौ सबाइ खौ दाउजों जायो। ओ सबाया अनेकजों जाजायो थारमाने बिराद गोथाव। जोंनिथिं फ्रायनो बे बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होनोब्ला बेखौनो बांसिन जानाय मोनो नोंथां। दा नोंसिनि साइडथिंबो जायोना बेखौ? खौ बांसिनानो
ओउ जायो फ्राय नोंगौ नोंथां ओह बिनि अनगायैबो जों साम' साम'खौ जों जानायनि अनगायैबो ओह नोंथांङा खोनादों ना खोनायाखै? लैथोनिफ्राय मोननाय साम' संख' औ बे साम' संखनिफ्राय
औ बे साम' सांख'निफ्राय जों हाबानि समाव हिन्जाव गोदाननो गानहोनाय आसान सांखा नंगौ बेखौबो साम'निफ्राय बानायो होननानै खोना मोनदोंना नोंथां? नोंगौ नोंथां बे लैथो गेजेराव दै लैथोनिफ्राय मोननाय बे साम'नि सिंङाव थानाय मुखथा ना मा होनोमोन नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां थारैनो नंगौ।
बेजों बानायो होनना मोनथिनो मोनदों आं नोंथां।
ओ बिदिब्ला नोंथां बेखिनियावनो बर'नि दोरोंङारि आयदानि सायाव सावरायनाय आयदाखौ
आयदाखौ ओ नोंथांङा दसेब्लाबो आंनो सम होनानै सावरायनायनि थाखाय नोंथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय।